बो हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां।
औ गिबियावनो दा जोंनि उम सावरायनो गोनां बादि जों सावरायनोसै नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जोङो दा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै
औ औ।
जेरै ओंख्रिफोरनि बागै जेरै अनला ओंख्रै, अनलाजों दाउ, औवा गाजार बेफोरबायदि सबायजों अमा, नारजिजों अमा बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदो
जेरै जों अनलाखौ मारै सङो बेखौ बुंग्रोनोसै आरोना नोंथां।
औ औ जागोन औ।
औ जेरै जोङो अनला संनोबा माइरं नांगौ माइरंखौ फार्स्ट नो सुग्रोना लानांगौ सुग्रो ना लानानै बिखौ उलार एबा दिंखियाव देनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो देनाय जानानै बिखौ दैयाव सारायाव दै होनानै माने अनलाखौ बिदिनो फ्रि फ्रि होनाय जायो आरोना। फ्रि फ्रि होनाय जानानै बि बिनो जिखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेखिनिखौ होनाय जायो खारै होनाय जायो बिनिफ्राय बिखौ दाउजों संनायखौ दाउखौ माने एवफ्रानोग्रोनांगौ आरोना एवफ्रानानै लानानै बेखौ अनलाखौ ओ अनलानि बे माइरंनि जि गुन्दै बेखौ माने फ्रि फ्रि होनांगौ होनानै खारै जिखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेखिनिखौ होनांगौ होनानै बेदरखौ हरनांगौ हरनानै बेखौनो बेनो जाबाय आरो ना अनला ओंख्रि नोंथां।
औ औ।
बिदिनो नार्जिजों अमाखौबो जोङो जेरै नारजिखौ फाथोनिफ्राय मोनो फाथोखौ जों फोयो फोनानै बिखौ देरबा माने बिलाइ ओंखारबा बेखौ खायो खानानै फोरानो आरोना नोंथां। औ फोरानना दोननानै बेखौ खौ माने संनाय जायो। जेरै संनाया जोङो फासावनो नारजिखौ सुग्रोना लाबाय सुनायनि उनाव बेखौ सारायाव खारैजों जावरायग्रोनाय जायो आरोना नोंथां।